नोंथां।
औ नोंथां।
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ औ नोंथां। औ नोंथां खोनादों नोंथांनिसिम गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ जासि हरनाय थाबाय।
औ औ नोंथांनिसिमबो।
औ। अ आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोना आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होनना फन हरनाय जादोंमोन। ओ जोङो। दाउ अमा माबोरैहाय जोङो दाउ अमाखौ फिसियो बेनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथाङा सम दङब्ला
औ दङ दङ।
दा नोंथां जोंनियाथ' दा गामि ओनसोल नङा होमबा बे गामि ओनसो ओनसोलाव जोङो गोबां दाउ अमा फिसिनानै ओ सोलियो बिदिनो खायफा खायफा सुबुंफोराहाय फार्म बानायनाय जायो आरो नाथाय गोबां सुबुङानो बिदि फार्म बानायनाय जाया आरो ना दा नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माबायदिहाय दाउ अमाफोरखौ फिसियो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ ओरैनोथ' जोंनियावहाय फार्म बानायनाय बेबायदि गैयामोन। दा आथिखालाव खिन्तु नै दा बै ब्रयलार फ्रामा खम्पानि खम्पानिनिफ्राय हरो नालाय।
औ।
दा बेनि थाखाय जोंनियावहाय मोनसे फार्म बानायफैदों दायो बे फार्मा ओरैबायदि माने गावसोरनिफ्राय फिसानिफ्राय लानानै आदार बिनिफ्राय मिडिसिन बिनिफ्राय दाउफोरा देरजासिमावहाय मा जादों मा जायाखै बेफोरखौहाय गावसोर नायफैबाय थायो। बिनिफ्राय बिनि बागै ओ न' लुनाय जेनाखि बे दाउ फार्मखौ जों बानायगोन बे दाउफोरखौ दोननो थाखाय। फ्राय न' लुनाय आरिनाय बेनिफ्राय आदार होनो थाखाय। आदार होग्रा आइजें-आयलाफोरनिफ्राय जोहा खारेन्ट बेफोरबायदि गासिखौबो जों ओ जायनाखि बानायगोन बे होजोबनांगौ बेनिफ्राय बे हरग्राया बे आदार मेडिसिन बेफोरखौ हरो आरो बेनि फ्राय दाउ लांनाय समावहाय गावसिनो दाउफोरखौहाय दाउ ब्रयलारफोरखौहाय लांफिनजोबो बेनिफ्राय जोंनो बिसोरो फार केजि बिदिनो गु थाखा बा गुनिफ्राय माब्लाबा मानि माब्लाबा समावहाय खम दाना जानानै बेनि ग्रदआ थाब जायोब्ला एबा देरोब्ला माने एसे बारा मोनो आरोखि बेबायदि हिसाबै इसोरो होफैयो आरो बेबायदिनो जोंनियावहाय दाउ ब्रयलार फिनाय जे फाम फिनाय बेबायदिखौ खालामो। खोनादोंना नोंथाङा?
औ नोंथां खोनादों।
ओम ओरैनोथ' जेबो बेबायदि फार्म बानायनाय जायाखै। जानाया जोंनियावहाय नाथाय माने आथिखालावथ' नों गोबां ससियेल मिडियावबो नुयो नङा होमबा नोंथां?
अ नोंथां।
ओम ओरैनो नोंसिनिथिं बानायफेरबाय नामा जेनेबा नोंसिनि गामिथिंहाय?
औ नोंथां ओ जोंनि ओ जा गामि ओनसोलावथ' बिदि ब्रयलारनि फार्म बानायनायखौ आं नु थ'नो मोनाखै आरो नाथाय खाथि खालानि गामियाव बानायदों आरो ओ दा जोंहा ल केल ओ लकेल दाउ बेफोरो बेफोरखौ बानायनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो। दा लकेल दाउखौ बोरैहाय फार्म बानायो होननानै बुङोब्ला आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों। ओ दा लकेल दाउखौहाय जोङो गिबियावनो जोंनो फिसा नांग्रोगोन नालाय जों बे फिसाखौ फार्मफोरनिफ्राय जोङो बायख'ना लाबोनाय जायो आरो बिदिनो ओ दाउ फिसा फिसाखौ जोङो ओ मासेयावनो बाजि जि बा ब्रैजि रां होनानै जोङो बायनानै लाबोयो आरो बिदिनो नों गावनि सामुथे बा जौसेता बा नैजौता जोङो लानानै फैयो बिदिनो लाना फैनानै ओ जोङो बेखौ ओ मोनसे थाग्रा ख'था खालामनो नांगौ आरो दाउ गलार बिदिनो गोदोर गो जौ बानायना होनांगौ आरो फार्मनि थाखाय बिदिनो ओ खावसेयावहाय मुस्रि सोंनानै जे सोंनानै दोननांगौ आरो लांदां खालामनानै आ रो बेयाव न' मोनसे बानायनांगौ बेयावहाय मोजाङै दोननांगौ आरो दाउ फिसाफोरखौ बिदिनो दाउ फिसाफोराथ' खिबाय थायो नालाय बेनि बिनि थाखायनो बात'रि कागजफोरखौ जोङो गाहायाव बना होनांगौ आरो। बोखारनानै जि गारहरनो हाखानाय बायसानो बेनि उनाव जोङो बिसोरनो आदार जा दाउनि बिसोरथ' जोङो फार्मावथ' ओंखामफोरखौ जालाबायाना बिसोरो जोंना जेरै ल केल दाउफोरा एंखुर गारनाय बा माइरं गारनाय बेफोरखौ जायो बिसोरो बिदि जाया नालाय बिसोरनि थाखाय एक्सट्रा आदार बेसोरनि बायनांगौ आरो आदार फिसा फिसा दाउ फिसानि थाखाय बिदिनो जेब्ला दाउआ देरलांबाय थागोन अब्ला जोङो दाउ आदारखौबो गिदिर गिदिर बायलांबाय थानांगौ आरो बिदिनो लकेल दाउआ गोबाव समाव गोबाव समजोंसो बिसोरो फानजानाय जायो नालाय जेरै मा मास मोनब्रै बा मास मोनथामावसो फानजानाय जायोना बे बिसोरो बिदिनो जोङो बिसोरखौ गोबां जोथोन लानांगौ आरो आरो जोंहा गोबां मेडिसिन सिनफोरबो होफैबाय थानांगौ आरो दाउफोरा बेमारबो जाबाय थायो नालाय नोंथां बिदिनो दा ओ जोंहा किल' किल'आव जोंहा बिदिनो ब्रैजौ बाजि बा बाजौ बिदि मोननाय जायो आरो बिदिनो गोबां मुलाम्फा जायो आरो जोंहा। बिदिनो दाउ अमा फिसिनानैहाय औ। बिदिनो जोङो दा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा ओरैनो बेखारै थानो नाङा आरोना गामि ओनसोलावहाय गोबाङानो बिदि साख्रिबो मोना नालाय बिनि थाखायनो जोंहा मोनसे गावबा गाव खामानि आखाइयाव लानांगौ आरो ना जेरै जोङो गामियावनो दाउ अमा फिसिनानै जोङो गावनि नांगौ खिनिखौ जोङो सुफुंनानै लानांगौ आरोना नोंथां। आरो औ। आरो दा नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बिदिनो अमाफोरनि बा मोसौ बोरमाफोरनि बिदिनो फारामफोर दङ नामा आरो गैयाब्लाबो जोंहाथ' गोबाङानो बिदि फाराम थाया नालाय मोसौफोरनिबो आथिखालाव औ माबायदिहाय फिसिनाय जायो नों नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ ओरैनोथ' जोंनियावहाय बेबायदि फार्म गैया थेवबाबो जोंनाव गोदोनिफ्राय जेनेबा सिगां समनिफ्राय जेरैबायदि दाउ अमा लानाय दं न'खरावहाय लानाय बेबायदिनो न'खरफोरावहाय दाउ अमा फिबोयो जेनेबा अमाफोरखौहाय बो गोबां न'खरफ्रामबोखौनो बुंजागोन माफा माफा जि हायो बेबायदि फिसिनाय हुदा दङ। आरो बेफोरनो जाहोनो थाखाय जों बांसिन गुन्दैखौनो बाहायो। जेनेबा न'फोरावहाय मोननाय माइफोरखौहाय जेब्ला जों मिलाव हैैयो। बेफोरनिफ्राय मोननाय गुन्दै आरो गुन्दै गैस्लाबैयाव माब्लाबा बा समाय मोनब्ला जेनेबा थास' हाग्रानि थास'फोरखौहाय हानानै रुनानै जाहोनाय आरिनाय बेबायदि दङ आरोखि आरो माब्लाबा जेनेबा माबाफोर फोरबोफोरावहाय एखमबा समावहाय ओरैनोबाबो जेनेबा लोंनो थाखाय संनाय जौफोरनि अ फ्रि बेफोरखौ होनानैबो अमाखौ लायो ओरैनोथ' जोंनियावहाय फार्म गैया। अमानि आरो बेबायदिनो बोरमा बोरमा फिसिनाय होनोब्ला फ्रायानो गैयाब्लाबो बांसिन न'खर रावनो जेनेबा बोरमा माफा मानै लायो जेनेबा बेफोरखौ हाय माब्लाबा समावहाय गोनांथि समावहाय फानहरनानै न'खरनि आंखालफोरखौ सुफुंनायबो नुयो ओरैनोथ' जोंनियावहाय बोरमाखौ दुब्लि बारिफ्रावनो हगारनानै होनाय मेसें बोथोराव आरो दैज्लां बोथोराव बा माबा आबाद फोनाय बोथोरफोराव गांसो बोरियाव खानानै होनाय बेबायदि नुयो। आरो मोसौ होनोबा मोसौ सिगां समावहाय दंमोन होननानै मिथियो जोंनियावहाय जेनेबा मोसौ मैसो बे समावहाय माने जायगाफ्राबो गुवारमोन आरो लावखारफोरबो लानाय जायोमोन।
बेबायदिनो मोसौफोरखौ गोबां फिनाय नुयोमोन नाथाय आथिखालाव दाबो दंङो न'खरसे
औ।
बुरजायानो बिसिना दंङो दाबो बिदिनो बिस नैजि थामजिसो जागोन गासै मोसौआ इ लावखार लायो आरोखि लावखार लानानै एसे गोजानाव हाग्रा दं बे हाग्रायावहाय गुमहोहैयो। ओरैनोथ' मोसौआवहाय गोबां मुलाम्फा दंङो जेनेबा लावखारखौ उम बेथन होनानै लायोब्लाबो माने खहा जाया बेनि मोसौ फिनायनिफ्राय मोननाय जे गाइखेर बेफोरजोंनो माने होनानै आरो खरस मोन नाय बेफोरबायदि सोलिनो हानाय जायो आरो बेबायदिनो जुदि नों मोसौ फाल लायोबा मोसौ फिसाफोरा माने जमा जानानै थाजोब्बाय जेनेबा मोसौफ्रा आरो गाइखेरजोंनो जों न'खरबो सालायनो हाबाय बा दाहोनाफोरनोबो बा लावखारफोरनोबो जों बिसोरनि दान बान्थाफोरखौ जों होलांनो हाबाय थाबाय बेबायदि
औ।
सिस्टेमै जेनेबा सोलिबाय थानाय बेबायदि नुयो। बिनिफ्राय दाउ फिसा नोंथांङा जे बुंदोंमोन बेहाय मोनसे मा होनो दाउदैनिफ्राय दाउ बोहोनाय। उम बेबो जोंनियावहाय सासे बानायदोंमोन आरोखि। दायो बानायला आरो बेखौ बानायनो थाखाय जोंनो माखासे बुस्थु नांगौ जेनेबा जोंङो बेखौहाय माने मेसिन मोनो। आरो जों गाव गावनो माखासे बुस्थुफोरखौ अनलाइनावहाय अर्दार खालामनानै बानायनो हायो जेरै इनकटार बेजोंहाय जों उम नानि कारटुनफोराव बा माबा मोनसे कारटुनफोरावहाय जों गहोनानै दाउ फि दा गफाय होनाय बेबायदिबो जोंनियावहाय दंमोन। दायो खालामथ'नाय नुवाखैसै बिथांखौ। बिनिफ्राय नोंथांमोननियावहायलाय माबायदि जेनेबा बोरमा मोसौ बेफोरबायदि फिसिनाय आरिनाया?
जोंनि आबो बिदिनो मानो बिदि खालामाह लानो हायाना आथिखालावहाय बिदिनो मास एसे माने अमा बोरमाया थायो आरो ना गोबां सुबुंनियावनो औ। मोसौनिफ्राय जोंङो जेन'बा मोसौखौ जोंङो फैसानि फैसायावल' जोंहा मुलाम्फा जाया जेरै जोंहा न'आवबो जोंनि जा दब्लायसे दब्लायनायफोर हा दंङो बेफोरजोंबो जोंङो मोसौ हालिसे थाबोला जोंहा गोबां मदद मोनो आरोना नोंथां बिदिनो जोंङो ओ फोर हवनानै जोंहा मैगं थाइगं जोंङो न'आवनो आ आबाद मावनानै जोंङो जानोबो हायो आरो जोंहा बिदिनो गाइ खेरबो मोनो बे गाइखेरनिफ्राय जोङो पनिर बानायनो हायो गाइखेर मैखि बानायनो हायो आरो ओ थ बिदिनो बायदि बायदि जोङो गरलाफोरबो बानायनो हायो आरोना नोंथां। बिदिनो जोंहा मोसौजोंबो गोबां मुलाम्फा जायो रांखान्थियावबो जायो। बिदिनो जोंनि न'खरनि सहाय खालामनायावबो जायो आरो ना मोसौजोंहाय आरो जोंहा दा औ अमाफोरखौ बुंनो थाङोब्ला जोंहा अमाफोराबो गोबां मदद होयो आरो ना बिदिनो अमाखौ खौ मोजां फिसिनायनि औ बिदिनो मोजां फिसिनो हाब्ला जोंहा गोबां मुलाम्फा जायो जेरै जोङो अमानो थ' गुन्दैखौथ' होखायो नालाय जोंहा बिदिनो अमानो जोङो बिदिनो गामियाव मोननाय बिदिनो थास'फोरखौ जोङो हानानै रुनानै होनांगौ आरो आरो बिदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जौनि अफ्रि बेफोरखौबो जोङो गुन्दैफोरजों लगायनानै होनाय जायो बिदिनो अमा फोर मोजांङै देरलांलाथाय जोंहा रांखान्थियाव गोबां मुलाम्फा मोननाय जायो आरो ना। नोंथां बिदिब्ला जोंहा समाबो जाहोलांबाय जोंनि सावरायनायखौ जों बेखिनियावनो दोनथ' जासि सै नामा?
औ औ दे दे।
औ दे।